औ
खोनादों ना नोंथां
खोनादों
औ खोनादों
ए बैसागुनि बागै राय्लाय मारसैउमफ्राय
औ
ए एसे बेखेवना बेखेवनानै होगोन दे एसे
बैसागु होनना बुङोब्लाथ बरफोरनि एकदम मेन होननानै बुंनो हायो आरोना बैसागुखौनो
औ नंगौ
गोदो गोदायनिफ्रायनो बैसागुआ इदिनो गोबां बोसोरनिफ्रायनो बरहारिनि माने आमाइ थुख्लु होननानैबो बुंनो हायो जों बैसागुखौ माने बैसागु गैयाब्लानो बर‌हारिया माने जेबो गैजाया होननानै जोंहा बुंनो हायो आरोना बैसागुनि गेजेरजोंसो जोंनि बरनि दानाय जोमनाय गाननाय माने फारफ्रोमबो बिथिङानो माने बैसागुनि जाहैसो माने मोनसे सिनायथि मोनदों होननानै बुंनो हायो आरो
औ औ औ
दा नोंथांनियाव मोननैसो सोंथि सोंनो हागोन नामा?
दे दे सोंदो
नोंथाङा सिगांनि बैसागु आरो दानि बैसागु माबाफोर फारागथि नुदों नामा? नुनो मोन नामा?
नुदो नुदों नोंथां नुदों माने सिगांहाय मान ने जोंनि बरहारियाव माने खाम सिथुं सिफुं जथा सेरजा लानानै गोगोम रंजानाय गामियैनो रंजानायखो नुयोमोन आरो जों गोदोहाय माने
औ
दानि जुगाव माने बेफोरबायदिया खम जालांनो हमबाय माने दानिया माने बक्स लायै लायै बा देग लायै लायै गान दामनानैसो मोसानायखौ खायसेखौ नुनाय जाबाय आरो माने आयानि माने गोमालांनो हमदों आरो माने जोंनि बे खाम सिफुं जथ था लानानै मोसानायफोरा बेफोरखौ दा नुनो थांलिया आरो बारा नुब्लाबो फाय माने बांसिन जों गामियावनो नुला बेफोरखौ बेफोरबायदियानो आरो औ
दा नोंथाङा माने बुंनो हागोन नामा जेनेबा बेफोरबायदि माने गोदोनिफ्रायनो दामबोबाय थानाय दामजुफोरखौ जुदि दामालासिनो जुदि दानि गोदान आगजुजों बानायनाय बक्स देग बायदिसिनाफोरजों दामबाय थायोब्ला जोंनि बे गोद दिनि बर'नि माने आगजु खाम जथा बायदिफोरा बिदि दामैनि जाहोनाव गोमालांगोनखौ नोंथाङा सानो नामा इयुनाव?
सैथो नोंथां बे माने गोमालांगोन ना रोखा मा जायो आरो माने। आजिखालि जुगा बहुद आपदेट जाबोबाय नालाय। जोङो जोङो जुदि बेफोरखौ जोङो कालसारखौ लाखिलांबाय थायाब्ला जुदि जोङो आपदेटजों जुगजों सोलायलांबाय थायोबा जोङो माने थाबोजोबगोन होननानै जों सानो आरो माने गोदोनि दिनावहाय माने बेफोरबायदि आगजुफोर खौ दामै दामै मोसायोमोन ना थाय दाथ' बिदि दामनानै मोसानाय नुला नालाय माने माने रेडिमेड होननाय माने बिदिजोंसो मोसाग्रा जालांबाय आरो बेफोरबायदि अब्ला बैफोर गोदोनि दामजु आगजुफ्रा माने बेफोरखौ गोमालांनायखौ माने रोखा होननानै बुंनो हायो आरो माने जों उननि समाव। बेफोरबायदि जालांबाय थायोबा आरो औ।
दा नोंथाङा माने फोरमायना होनो हागोन नामा गोलावै माने जोंनि बर'फ्रा बै-बैसागु होननानै बुङोब्ला ओरैनो माबायदियै बैसागु होननानै बुङो माने माबायदिखौ
बैसागु होननानै बुङो माने बोसोर गोदानखौ होननानै जों बुंनांगोन । नङा होमबा? फासावनो। माने जोंहा माने ट्राइबेल हिसाबै माने जोंहा माने गासैहाबो माने रंजानाय थायो आरो गोदान बोसोरावहाय। जेरै जोंहा बर' हारि हिसाबै जोंहाबो माने बिदिनो बैसागु होननाय मो नसे रंजानाय फोरबो गोदान बोसोर दङ।
औ।
बेखौनो होनो माने बैसागु माने गोदोनिफ्राय माने सोलिबाय थानाय आरो बे बैसागुआनो। माने बैसागुआ औ। मा होनदों
माने बर'फोरा बैसागुखौ माबायदि रोखोमै माने गोदोनि ओमफ्राय दामहालागै माबायदि रोखोम खुंबोगासिनो माने माबायदि फालिबोगासिनो बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन दे माने गोदोहाय जोंना माने बिदिनो गोदान बोसोर जायो जेब्ला फार्स्टआवनो जों मोसौ थुखैग्रोयो नङा होमबा मोसौ माने मोसौ थुखैनाय माने मोसौनि बैसागु होननानै बुङो आरो माने जोंहा गोदान बोसोर नालाय जोंहा जिब जुनारजोंबो सोमोन्दो थानाय हिसाबै माने मोसौखौ जोंहा थुखैग्रोनानै मोसौनि बैसागु होननानै दिन्थिनाय जायो आरो बिनि उनावहाय जोंहा अखानायैनिफ्राय मानसिनि बैसागु हिसाबै जोंहा फालिबोनाय जायो गोदोनिफाय। दाबो बेबायदिनो सोलिबोगासिनो गोदोनिखौ लाखियै लाखियै।
औ।
माने बिदिनो गोदान बोसोरनि जाहै माने गासै सुबुंफोरा माने रंजानायखौ गोसोआव लानानै बा गोसो सिङाव लाखिनानै माने गोदान बोसोरावहाय हगारसारनायखौ नुयो आरो जों माने। बैसागु बोथोराव गासैबो गोसो होसारनानै माने आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासैबो माने लोगो नांनानै माने लोगो जानानै गामियैनो बा इजिया नाङैनो माने रंजाबबोयो आरो माने। बेफोर बायदि लाखिलांबाय थायोला माने जोंहा खौसेथियाबो मोजां थायो सोमोन्दोआबो मोजां जायो। बिदिनो जेब्ला गोदान बोसोरनि एक थारिक नङा होमबा। से थारिख होननानै बुङो। बेवहाय जों गासैबो गामियानो गाव गाबागाव गामियाव माने गेदेरफोरखौ सनमान लानाय मान होलायनाय गावजों गाव मान होलायनाय बेफोरो सोलिबोयो आरो माने अब्लाना जोंना माने सोमोन्दोआबो मोजां थाबाय नङा होमबा। बेफोरबायदिनो आरो नोंथाङालाय माबायदि सानो?
आंनि बायदिब्ला बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' बैसागुआ जों जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि गोदोनिफ्रायनो माने मोनसे सिनायथि आरो मोनसे बर' हारिनि थाखाय मोनसे से गोग्गाथाव आरो माने बैसागुआनो जाहैबाय बर'नि बयनिख्रुइबो देरसिन फालिथाय होननानै बर'फ्रा सानो आरो गोदोनिफ्रायनो फालिबोगासिनो मानिबोगासिनो
औ औ
बिदिनो दाबो फालिगासिनो आरो इयुनावबो फालिलांबाय थागोन होननानै सानो आरो माने बर'हा बैसागुजोंसो बिदिनो गोबां सोमोन दं माने बैसागुनि जोहैसो गासिबो बर'नि गासिबो थांना थानाय आसार खान्थि गासिबो बैसागुनि जोहैसो सोरजिनानै सोरजिदों होननानै सानो ओंखायनो बैसाग बैसागुखौ बर'फ्रा नागारनो हाया बैसागुआबो जोंखौ नागारनो हाया। बिदि आरो
औ ओमफ्राय
फोरमायना होनो हागोन नामा जेब्ला माने बैसागु जानायजों लोगोसे सुबुं माहारिनि गोसोफ्राबो रंजाखाङो थिग बेबायदिनो
औ
मिथिंगानि सायाव मिथिंगा जेब्ला बैसागु फैयो अब्ला मिथिंगाया माबायदि बैसा माबायदि बैसागु जों रंजाखाङो माने माबायदि सोलायनाय फैयो मिथिंगानि सायाव
औ हागोन दे एसे नोंथां जे मोनथियो बेखौ फोरमायना होनोसै।
औ
बैसागु बोथोर जायोबा माने जोंना मिथिंगायारि मिथिंगायारियाबो सोलायनाय फैयो। जों नुबोयो। जेब्ला। मिथिंगायाबो माने बैसागुजों लोब्बा। दं होननानै जों माने बुंनो हायो आरो माने ना नों।
औ
ओ माने दुफां बोथोर उदां बोथोर बेफोरखौथ मिथि नङा होमबा नोंथां। बे बोथोर समावहाय। माने जेब्ला बिफां लाइफांफोरा बिलाइ सिरिजोबनानै माने बैसागु बोथोर जाहैयो। अब्ला बै। बै समावहाय माने बिलाइफ्रा रोदोमखांनानै सोमखोर गाब महर लायो आरोना नोंथां मिथिंगायारिया। माने बैसागु समाव बोथ दा समावहाय। बे समाव आरो दाउ खौआबो बिलाइनि सोमखोर जाखांफुनायजों माने बरायबोयो आरो माने बैसागुखौहाय। बेफोरबायदि अनेक मिथिंगायारि सोलायनायखौ जों नुयो आरो। गोदोनिफ्रायनो माने बेफोरबायदि बे जाबबोथाय आरो। ओमफ्राय आं नोंनाव मोनसे सों थि सोंनि नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां।
माने गामि ओनसोलाव माने बैसागु बैसागुफोर खुंनाय आरो टाउन ओनसोलफ्राव बैसागुफोर खुंनायखौ एसे आलादा रोखोमनि नुयो नामा नोंथाङा?
औ नोंथां। आजिखालि बोथोर आरो माने बिगियानारिनि जौगानायफोरजों नायोब्ला। माखासे सोलायनायफोरखौ जों नुनो मोनो। मोनो आरो
औ-औ।
गोदो जेरैबायदि जोंनि। आबौ आबैमोना जेरैबायदि खुङोमोन गामियाव थानानै जौ जों ना बेदर बायदि- बायदि लानानै जाबायदि आसार खान्थियै
औ
आजिखालिनि टाउन बायदियाव थाग्रा माखासे सुबुंफोरा माखासे बैफोरबायदि मोसौ बैसागु बायदिफोरखौ माने फ्राय खुंनायखौ नुनो मोना आरो। आरो बि फोरनि माखा माखासे गाननाय जोमनायफोर बा माने एसे गोदान मुगानि आलादा टाइपनि जानायखौ नुनो मोनो आरो एसे। बेजों लोगोसे बिदिनो माखासे जानाय लोंनाय आरो माखासे माखासे आसार खान्थिफोरखौ एसे जौगानाय टाइप बा एसे बेलेग टाइपनि नुनो मोनो आरो जोङो।
औ नंगौ
दा नोंथां टाइमाबोथ जाबाय गोजोनाय थाबाय नोंथां
औ दे गोजोननाय थाबाय नोंथां रायज्लायनो मोननानै।
औ।
औ दे औ‌।